ओ नोथां
औ। होमबा नोंथां जोङो एसे ना गुरनानै जानायनि बागैनो जोङो एसे सावरायनोसै जोङो नाखौ खौ जों जेरै औ ना हमनाय ना गुरनानै जानाय बेफोरनि बागै आरो नोंथां।
औ।
औ होमबा आं गिबियावनो एसे फोरमायग्रोनोसै बेनि बागै।
औ
जोङो जुदि गुबैयै माने ना ग गुरनाय होनोब्ला जोङो माने जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो बा दै दैया ओ बारियो बा दैफोर बाना जायोब्ला बा दै दुब्लिफोरा एसे लोम सावोब्ला जोङो अब्लानिया जोङो जेखायफोर बा बायदि जेखाइ खबाइ लानानै जोङो मा खालामो जोङो ना हमनो थाङो जों। दुब्लियाव बा आइजोफोरा जोङो बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो आरोबाव माखासे दङ हौवाफोराबो बेबायदिनो ना हमनो हमनो थाङो एबा ना गुरहैयो बा जेरै जोङो सेन ओम फल, ' खखा, खाखि, बैफोरबायदि ओ औवाजों बानायनानै लाजानाय बा मुवाबा एबा आइजेंफोरजों जोङो नाखौ सायो एबा जों हमो। थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला बै दैफोरा देरो अब्लानिया जोङो बे मा-माइ माने बांसिन बे खखाफोरखौ जोङो बे
औ
जों आलि बा आलिफोराव होनायखौ नुनो सानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो सानानै गोबां नाफोरखौ जोङो मोनबोयो जेरै जोङो माखासे नास्राय, गोरै, फिथिख्रि, मावहाना ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो गिदिर गिदिर मोजां मोजां नाफोरखौबो मोनबोयो जेरै सिंगि, मागुर लोगोसेनो सल, बारालि बेफोरबायदि नाफोरखौबो जोङो ओ बे खखाफोराव नांनानै थानायखौ जोङो मोनो आरो। बेबायदि बिदिनो लाबोनानै जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरजों बा आलदा आलदा आदबजों जोङो संनानै जायो। थिग बेबायदिनो आरो जोङो बे फल'खौबो जोङो नाथाय फल'खौ जोङो मा खालामो जोङो जेब्ला ओ दैफोर बे मेसें बोथोराव बेजों हमनायखौ नुयो आरो बांसिन। जेब्ला दैफोरा एसे रानो ओमफ्राय बै दै गोरानफोराव ए से राननाय दै खमफोराव जुदि ज' ज'यै लोगोफोरजों बा बेबायदि गुरनाय जे ना हमनाय समाव थांनानै बेजों फल'जों जों जोबनानै ना गिदिरफोरखौ जों हमनानै मोननो हायो। ओ जोङो फल'जोंजोबनायाव नाथाय ना फिसाफोरखौ जोङ हमनानै मोनदाङा आरो।
औ।
जों बांसिन ना गिदिरफोरखौल' हमनानै मोनदांनानै बा लाब बोयो बा हमनानै जोङो लाबोनो हायो। थिग बेबायदिनो आरो माखासे समाव जोङो उ ओ बोरसिफोरजोंबो जों बोरसि बोनो बा बाथा बोननाय होननानै जायखौ बुङो जोङो बेफोरबायदिजों जोङो बोननानै नाफोरखौ बोखाङो ओ गोदोनि समाव माने जोङो ओ ओरैबायदि बेफोरबायदि बाथा एबा बोरसि लफायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो होयोमोन आरो होनानै जोङो बे माने बिदिनो फुं समावनो जोङो ओंखारलाङो ओंखारलांनानै ओमफ्राय ओरैबायदि ओ माने सानसे थाखायो आरो जोङो बेयाव सानसे होनानै जोङो बेलासे बा मोना मोना समावसो जोङो फैयोमोन। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नास्राय गोरैफोर खौ जोङो बांसिन मोनबोनो हायो। ओ मोनबोयोब्ला जोङो बेखौ उम गोबां मोनबोला जों बेखौ ओ माने गामिफोरावनो सोरनोबा फाननानै होयोमोन ओमफ्राय माखासेखौ जों न'आव जायोमोन आरो बेफोरबायदि नाफोरखौ।
नोंगौ नोंथां औ औ नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोंनि ओनसोलावबो जोङो गो-गोदो जोङो गोबां ना हमनायखौ जों नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव ना एसे हमनाया खमायबाय आरो जों बर'फ्रा माजों ना हमो हम अब्ला गिबियावनो जोङो आइजोफोराथ' जोङो जे नाखौ जोङो जेखाइजों जोङो गुरनानै हमो आरो बेजोंनो जोङो फल'जों जोङो ना हमनायखौ जों नुयो
औ।
आरो बिदिनो जोङो बर'फोरा ओ बिदिनो ओ जेरै दै बोहैबाय थानायफोराव जोङो सानानै दोनो जेखौ ओ सेन होननानै बुङो खखा बेफोरजोंबो जों बर'फोरा नाखौ जोङो सानानै हाबनानै जायो आरो आरो बिदिनो जोङो ओ ना होननानै बुङोब्ला जों गोबां नाखौ जोङो जेरै सेन खखाफोराव जोङो नांनाय मोनो। बेफोरखौ जोङो ओंख्रिफोरजों जोङो संना जायो मानोना बर'फोरा जिखि जाया ओंख्रिजोंनो जोङो नाफोरखौबो संना जानो हायो आरो जों नाखौ खौ जोङो हमनायनि बेलायाव जोङो बोरसि सानाबो हमो नोंथाङा मख'लांबाय बोरसि
नंगौ।
नोङो दान्दानि बोरसिबो दोङो आरो जायखौ जोङो दलफुंगा होननानै बुङो बेखौ गुसुङै बेखौ फानफेनानैबो बेखौबो बिदिबो जोङो थन बे लाइलन बोरसिखौ जों थननानै बो सानाय जायो आरो। थिग बिदिनो जोङो ओ दुरुंजोंबो जोङो लाव दान्दाजों जोङो साहरनायखौ नुयो आरो आथिखालावथ' जों गोबां लावथिखौ जोङो बेयो मानानि बेयो प्लास्टिक टाइपनि जोङो बे रखम बोरसि साग्रा जोङो मोनबाय बेखौ बेजोंबो जों गोबां मानसिया दिनै सायो आरो जों बर'फ्रा नाखौ बोरै हमो होमबा आरो जोङो जे सारनानैबो हमो जेरै जाय जायगायाव जोङो सेन सानो हाया जाय जायगायाव जोङो ओ ख'खा सानो हाया बे जायगायाव जोङो जेजों जों सारनानैबो नाखौ हमना जायो आरो। मानोना बेयो दैनि धाराव बेयो सेन आरो खखाखो खौ जों सानो हाया। अब्लाबो जोङो जेखौबा सारनो हायो जों जेबो धारबाबो बेफोर रखम दै बाजरुम फोरावबो जों सारनानै बेनिफ्राय जों हमनानै जायो आरो थिग बिदिनो जोङो आरो जोङो बे दंग' लोगोसे बेयो दुब्लि फोथाराव जोङो लाङि जे होननानै बुङो जायखौ जोङो बेजोंबो जोङो सानानै जानायखौ जोङो गोबां नुयो नोंथां।
औ नंगौ।
बे दुब्लियाव जेनबा जेब्ला दैफोरा गोबाव दैखौ लोमगोन दुब्लिखौ लोमगोन अब्ला जों बे समाव नाया फैबोला जोङो लाइनि जेखौ सायो आरो बे लाइलन दिरुंजों हेबनाय आरो बेहाय जुदि नाया नाङोबाथाय बियो हाबबाथाय बेयो खारग'आ आरो बेयो नांथानानै थाखायो। बिसोरनि गालखाबा बेयाव नांनानै थायो अब्ला जोङो बेखौ जोङो मासे मासे जोङो बो बोननानै जोङो खन्नानै जोङो जानो हागोन आरो। थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा आरो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो जोङो सुयो जायखौ जों खुसिया ना होननानै बुङो बेखौ जोङो फुयो नङा होमबा जायखौ जोङो जं गोफारजों जोङो गुजिजों सुनानै जों बेखौ हमनाय जायो आरो, बे आरो खुसि जानाया जोंनियाव फथ'फोराव बांसिन थायो बियो जाय हाया हलाहा बेयो जों हायाव मेटका पिम गबाय थायो बेफोर रखोम जायगायाव खुसि जानायनाया बांसिन थायो आरो। अब्ला जों बेयाव जोङो नाखौ जोङो हमनो हानाय हिसाबै जोङो बेखौ सुफुंनानै लायो माने सुयो आरो सुबुबोला अब्ला जाय नाया नांबोला बियो बाब्राबगोन नालाय अब्ला बिनि जोंनि बे गना मावगोन आरो अब्लानो जाय ना हमगिरि बिथांमोनासो मिथिगोन आरो बे नाया नांबाय होननानै । अब्ला नोङो हाखौ खुरख'नानै नोङो खुसियाखौ बाहहेरायाव दिहुनना लाना फैयो आरो। आरो लोगोसे नोंथां बेखौबो जोंनिया खालामो आरो। जाय बोरसि सानो गोरों बिथांमोना बै खुसिया गुदुंखौ जोङो सोना हरनानै बेयाव खानस्रि बा दाना बेयाव बोरसियाव सोनो हरफानानैबो जोङो बै बोरसिखौ जों सि मावनानै खुसियाखौ जोङो जाहोयो आरो अब्लानो बोरसियाव नांनानै फैयो बिदिखौबो जोंनि ओनसोलाव खालामो आरो। आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां आथिखालाव जोङो फट' हायाव जोङो खुसेया खुसिया सुनो थांनाया जोंनि ओनसोलाव दोङो आरो। बिदिनो आरो ज' ज' जाजा जोङो ना हमनानै जोङो जायो। आरो जोङो दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो हाखर फिसा फिसा जावनानै लायोना ।
औ।
बे हााखरावबो जोङो ओ नाखौ जोंबा दंग'नि बे फुख्रिनि नाफोरा बेयाव थाहैयो। अब्ला जों बे नाखौामखौ हमनानै जायो आरो, मानोना दुब्लि गेजेराव जोंहा फिसा फिसा मालाबा हाखर जावनानै लायो जोंनि बर'फोरा । मालाबा जोङो ना जानो लुगैदोंबा जों बेफोरनिफ्राय जोङो नाखौ हमना मोनजायो आरो।
नंगौ नंगौ।
औ बेजों लोगोसे जों खांख्राइ सांख्राइफोरखौबो जों हमनानै जायो एनखावरि गांजेमा बेफोरखौबो जोङो हमनानै जायो आरो बर'फ्रा। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि ना हमनायनि सोमोन्दै ।
औ। द नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबायदि जोङो माखासे समाव बे खुसियाफोरखौबो जोङो नायगिरनो थाङो।
औ।
माने ओ जोङो बे खुसिया सुग्राजों जों सुनानैबो दिहुनो। ओमफ्राय जोङो जावनानैबो दिहुनो ।
औ।
ओमफफ्राय बेबायदिनो खालामनाय जोङो दिहुनन्नायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफफ्राय माखासे समाव माने गोदोनि समाव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जोङो ना खौ मोनो मोननो हायोमोन आरो।
औ।
नाथाय जोङो आथिखालाव बे खुसियाफोरखौ जोङो मोननो थांला बारा। जों माने बहुद बहुद खमसै आरो गोबां माने नायगिरनानै मोननो मोना। मालाबासो माफा मानै जोङो नायग्रानै मोननो हायो। जोङो आरो बे खुसियाफोरखौ बे मेसें बोथोराव जेब्ला जोङो मेथ'खाफोर
औ।
फोरखौ जोङो सानद्रिगाजों जों गुरोब्ला बेफोरबायदि समावबो जोङो गोबां मोननो हायो औ। ओमफ्राय मोननो हायो। ओमफ्राय जोङो आरो ना हम होनोब्ला जो जेजोंथ जो हमखायो दैज्लां बोथोर बोथोरफ्राव जोङो बांसिन बेजों हमनायखौ नुनो मोनो जेब्ला जोंनि न'खराव माबा मोनसे आइजोफोरा जुदि माबा मोनसे संनो गैयाब्ला बा जेबो जाग्रा मोजां बिदि गैयाब्ला ओंख्रि गैयाब्ला बिसोरो मा खालामो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ लाब्रबनानै बिसोरो दुब्लि फोथारफोराव बा दै दै लोमस्रनायफोराव थांनानै गुरब्रबनानै लायो। औ बेफोरबायदि होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ।